खोनायाखै नोंथां
हेलौ
मा खालामदों नोंथां?
नै नोंथां दाथ' आं बर्थमान ओरैनो दंखायो बुंंसाय नोंथां औ जाथ'याखै नोंथां नै दासो माने संगासिनो दङ'
आङो नोंथाङा फ्रिबा एसे खोथा सावरायनो होननानै मोनसे टफिक लाना फैदों
अ सावरायजागोन नोंथां आं दायो फ्रियैनो दंथ'खायो
ओ बेरायनायनि सोमोन्दै
अ सावरायजागोन नोंथां
बेरायनाय होनोबाथ' आङो जोनोमाव खनसे टावांआव थांनो लुगैदों आरो
अ औ बेनि बेनि बरफ गोलैनाय जोनोमाव उम जिउआव खनसेबाबो इयावथ' जोङो बरफ गोलैनायखौ नुनो नुवाखैना, औ नंगौ, जोंना बिदि बरफनिबो खाथि नङा बेनिखायनो बे
आं बे बरफ गोलैनाय जाय
जायगायाव जि बेरायनो लुबैदों आरो औ
माबायदि बिनि नुथाया थानाया माबायदि थायो बेफोरनि मानसिफोरा
बिदिखौ नायनो लुबैदों आरो।
नोंथाङालाय मा होनो?
दा थावां होनना बुङोब्ला जोंनिफ्रायथ' गोबां गोजाना जायो दा मिन्थिनोबो मोना खै किल'मिटार जायो बयबो थाङो नोंगौ बयबो बेरायहैयो टावाङा जोबोद गुसु जायगा जेराव बरफ गोग्लैयो। नोंगौ थावांनि नुथाया जोबोद समायना जोङो नुनो मोनो मबाइल फनफ्राव भिडिअ नुनो मोनो मानसिफोरनि हेगारनाय सोरनिबा फेसबुक पेज बा सोरनिबा इउटुब टुबाव जों नुनो मोनो थाव आंनि नुथाया जोबोद समायना नुनाय बेरायनो बुङोब्ला
बेरायनोथ' बयहाबो गोसो जाखायो बेरायनोावथ' बयबो गोसो जायो बिदिनो गुबुन दाबसे दाबसे जायगा खोनाबानो जों बियो बेरायनो लुगैयो अबावबा माबा मोनसे जादों मानो जों बेयाव बेरायहैनानै थांनो लुगैयो बेफोरबायदिनो आरो दा बेरायनो बुङोबाथ' जों बांसिन बेरायनो गोसोसो जाय बुङोब्ला दा देरफुनाय जाय सेंग्रा सिख्ला बिसोरो गोबाङैनो बेरायनो लुुबैयो आरोना जायो एकदम माबा
औ मा होनदों नोंथां